मा खामदों?
औ।
ए। खोनाया?
सोरनावबा हरनो ना मा होनामोन नोङो?
नङालै सोरबा आं नोंनो हरनो नागिरनायाव सोरबा हरबाय थादोंमोन सोरबा। जेंसार अवारि ना मा हरखो?
ए दहाय आं हरखांबाय हमबानो जायोमोन ना।
दहाय खनसे हरखांबाय बियो आंनो, ओमफ्राय आंहा सोर सानबाय जिखुनु हमबाय आङो।
ओंखाम जानायनि सिगां ओमफ्राय आरो नै दा हरबावदोंमोनदां, नोंनो हरनो नागिरबाय ओहो खनसे कमप्लिट नोंजो रायलायखांनायनि देखायबावो आं नोंनो नाम्बार थुखाबाय, ओमफाय बे हरदेरबाय। नों नै दा नोंनो हरनो नागिरबा सम खोन्दो जिरथ लाथिख ख' देखायबायब्रा रायलायखांनाय देखायबावबाय।
कार्टुन बाहायो
आं नुंनो हरनायाव दा?
कातपेन्सिल
आंनो
ओंखा-ओंखारदोंमोनदां।
ओंखारदो खाथपिनसिलाव थुनानै नै कातपेेनसिलाव थुनानै नों सोरनो ह-हरनो नागिरदों बिनि नाम्बार खौ थुनानै हो होनबाना बै लाथिख जानाया जाफिनो।
ए
दहाय आंना मोननै जाफिनबाय।
ए
कारफिनसिल ओंखार ओमफाय बै माखासे लाथ बै माखासे लाथिख' ओंखारखै।
ए
नैबे दा लाथिख'
ए अआ
होमबाना आंनो बै सासे मानसियासो खोन्थाहरदों।
नै दा हाब
नै ओमफाय बिनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै रायलायनाङा नो बेयाव।
ए ओमफाय जोंहा माबानो रायलायफ्लांनाय जायोना ओमफ्राय।
ओम जोंहा बिनिल ओमफ्राय
उम बेखौनो जोंहा सानबाय थायो। ओंखैया दाव बयलार फाजा। ओमफ्रायो माबा आलुजों जोगोनार बिजौ आलु फाजा थास' आयथिं।
आयु एथ' बुरजा? एथ' बुरजा ए।
थास' आयथिंआ साननिमोन ना बाथोनाबो। बे ओमफ्राय बैया बयलारा उन्दुयाखै दासो बाबा फैदों नालाय। बिमाया बाहेरायाव दं बिदाया रुमाव हाबबाय आंहाबो आंनि खथायाव हाब्बाय।
गोरोम मोनदों माथो।
आं दिनै गरमखौनो मोनाखै थान्दासो औ
दहाय थान्दा मोनदोंमोन दाय गरम मोनदों आङो।
दिनै आं जेबो थान्दा आं फांखाखौनो नांलायाखै दिनै
ओं
मोनायाव
खानांनाया उम
आं कमबलसो जोमबावदों।
आंथ' जोमखायो गोजांबानो ना फांखा होबाबो जोमबावोसो आं।
खाथियाव थाफाखायो आंना।
आंनाबो बे आंनाबो थाफाखायो। मासि एफा गरमाव खमबल समबल लानानै उनदुयो होनलायलायो आंखौ।
ओमफाय उनावहाय नागिरबा मोनाना नांगौबा
सिखारनानैसो उम गोजांसै बिदिनो जायो आं ओंखायनो आंहा रेडिमेड लाखायो।
साबेसेन हरखो नों?
आंनाव आं आं हराखै दिनै आंनोसो हरदों साथाम।
दासो आंनो हरदों नों होमबा
औ आङो बै ओम हारिमु मोसाग्रा सासे सेंग्रा दंमोन बियो हरदोंमोन आंनाव फाय बेबो खोनाया आंबो खोनाया था ओमफ्राय समा खारगासिनो
ए
बिदि जादों ओमफाय बेना माबा जाहैबायनो थामजि बारबाय ओमफ्राय रिप्रेस हो माबा होदोंमोन जाहैगोन गोदाननिफ्रायनोथ' जायासैनो होनना दंमोन।
ए आंना नैजिबा जाबाय बाल'सै साबाल'सै।
ए
आयौ साबानैल' हरनो नोसिनो होनोमबालाय फैसाखौ नुनाय नुला आङो
जानो बिसिना माथो जादोंथ' थामजिब्रैसिम जादों।
सोरना थामजिब्रैसिम जादों?
हारिमुवा मोसा गिरि बिथांना
ए
नोंसिनथिं जायना लायराय हरदोंमोन ना माबो
औ ओमफ्राय आं नायाखै
आं ओंखाम जाबा हरदो दे होनहरदोंमोन आंखौ फ्राय गावहा गैला दानाबा। माबाखौनो बनद' खालामनासो थाबाय खोमा।
बे दहाय नों आंनाव थुनायाव हरदों होननाया दहाय हरदोंमोन ओमफ्राय होखायो रायलायनाया खरा खरा थाद लायखाया
ए अ नोंनो हरदोंमोन।
ओं
ए आंनोबो हदखांबाय बियो दहायो।
दा हरफिनदो।
औ माने आं नोंनो नाम थु नाहरनो नांबा थुनायजों बेनि फैबाय थानायजों जाहैबाय।
आंना दा नोंनाव हरबा थांगोना थाङाथाय लाथिख'सो जागोन बे थोर आं बाबाय हरनो ओरैनोबा साबाल'सै।
औ आंना नै दा जाबावबो ब्रा।
ओमफाय दा नायदो मा होनो कारपेन्सिल दंना गैया?
औ औ
दंबाथाय बेयाव थुनानै बै नाम्बारखौ दाननानै द नों जा-जायनो हरनो नागिरदों बेनिखौ थुनानै हो।
ओ
होमबाथाय डाइरेक्ट नोंना मोननै बाराय फैदों आंना मोननै बाराय फैदों। बे लाथिखबो थादेरबाय आरो मोनसे थादेरबावबाय सानैनि दडाइरेक्ट जाफैयो।
ए बिदिबा दा खालामसां।
ओं ओंखारदोंना ओंखाराखै बेसो आंनाबा बोरै ओंखारफैखो। खो आगोलनियावबो ओंखारनाय मोनबा सानदां।
ओ होनबा माबा जायोमोनना मोजां जाय ओमफ्राय बियो जोब्बायबा उनाव जाफिनगोन ना जाफिना बेसो खोथाया।
एबार' जाग्रो होनदोंमोन साथाम साथाम होनदोंमोन।
ए साथाम साफा साफा?
साथामनै साथाम साथामाव सानैया राय्लायगोन ओमफ्राय सासेया खोनासंग्रा ओमफ्राय बिसोर रायलायनाया बर' नंमारगौना नोंमारा बेखौ खालामनांगौनो।
ए
बिदि होन्दोंमोन नंगौना नङा मोनथिला आं।
उ बिदिबाथाय बोरै जागोन जेनेबा।
मोनथिया खोन्थानाङा होननाया खोन्थाबाय आङो।
अ आदाखौबो दिनैहाय माबादोंमोन खामदोंमोन ओमफ्राय फार्स्टआव
औ
बावनानै बैखौ खालामग्रो बैखौसो खालामग्रो फांबायब्रा ओमफ्रायो बेखौहाय ओ माबा खालामगोरदोंना खालामगोराखै बिदिसो माबा बुङो उनावसो जासिगोन दां।
जागोनदां उल्था फाल्टांबाबो।
ओम दालाय फार्स्टआव खालामग्रनांगौमोन ना बेखौ उनावसो खालामबाय बेखौ बावनानै बेखौसो खालामफांबायब्रा। आं नहरनाय ज न जाबानो जाबाय आरो माथो।
ओ
बि
बै लिं हरनायखौसो खालामग्रोनांगौ दा।
औ बे नों मोननै हरदोंमोनना मोननैनि गेजेराव बै लास्ट। स्थाव खालामग्राया बेखौसो फास्टआव होफ्रांदों।
फासथाव' खालामग्राया अबेमोनलै?
ओ दालाय नों अबेनिफ्राय मिथिदों बेखौहाय होनलायनायालै।
ए
ओम बे नोंसिनिथिं जायनिखौ माबा खालामनो गोनां गैया?
औ औ।
हारिमु मोसाग्राया स
नोंनो हरबानो थांगोन ना थांला दा मोनायाव हाबखागोन नायल। गाबोन फुङाव हाबनानै थागोन बे उ। सानथाम जाबाय दा सानब्रैयानो जाबाय दिनैजों।
देखायबावा आंहा नायनो जाब उम ओहो सानथामल'सो।
सानथाम?
उम।
दिनै नङाबा गाबोन हाबखागोन बे।
बुरजा हाबबा हामगौ।
उम नोंसिना बुरजा हाबसिगोन, आंहा एसेल' मोनसिगोन। जनालिनाथ' बुरजा जाखासिगोन।
इसेबां आं बुरजाबो रायलायाखै दिनैथ' गैबावानो मैया सात सा ब्रै जोनल'सो जादों ब्रै जोन।
मैया आंना सानथाम जाबाय रायलाय जायैयानो।
ओम। नोंना नैबा जाबावबाय आंना दासो नैजिसे जानो नागिरदों।
थाब थाब हरला बायदो।
उम। हरलागासिनो जाय जाय हरो बेखौनो हमलागासिनो आङो सोर सोर हरदो दहाय दहायबो सासे सोर गथ'मोन सेंग्रा गथ'मोन। अबेनि जाखोमोनथाय ओमफ्राय मिथिलाय लांला आं हरदोंमोन बेबो आंनाव। आं ग्रुपआव दे सो ओमफ्राय फ्रि बा हरदो ओमफ्राय बेयाव हरबाय ओमफ्राय आंनाव। ओम हा औ हरदों आंबो, औ आं माबोरै जाया मैयासो हरदोंमोन खोमा। दिनै आं नोंनोसो पार्स्त हरनाय बायदि जाहैबाय।
ए जाखोना माखोथाय र' नायनि।
जि जाबाय जि सम।
जायखै जासिगोनानो जाहांहां जाबाय नै।
उम। गाबफोरनि नाम बुंला बायदो दे। जिब जुनारफोरनि नाम खोनथाजोबदो। मा मा जिब जुनारफोरनि नाम मिथियो।
नों खोन्था, नोंसो हरदों नालाय होनदो।
उम माबा सिंह, मोसा जेब्रा मोसौ, मैसो, बोरमा, अमा, दाउ, हांसो
जाबायबो दां।
होदला जोब्बाय आरो मा मैदेर दंबावो नै मैदेर दंबावो।
मोख्रा।
मोख्रा ओमफ्राय जिबौ बावबावदों। ओमफ्राय
दाउराय जाबायबोथ' हनै। दसे थाहोबाव दसे एसे बुरजा जानायनि।
उम माने इदि खालामबा समा एसे बुरजा देखायो आरो।
एसे बुरजा उम।
बा लाथिख' बाजियावहाय।
बाजिबा बारा जागोनदां?
ए र' होमबालाय नै थामजि जाथोंसै होमबा।
बेसेबां जाखो जिब्रै जाबाय नै जासिगोना नो
दे
जाबायनो नै जामुट्रि
अम दे
अम